हेलौ नोंथां
औ
ओं खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथां
हेलौ औ नोंथाङा फ्रि होनदोंबा
औ फ्रि दे
औ नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामगासिनो जेनेबा दा ओरैनो मा सान
आंथ' दायो न'आव आं माखासे फिसा फेनला खामानि मावो
जेरै जिस
औ जेनेबा दा औ दा नङा दा जेनेबा मा खामदों दिनि
दायो आं ओरैनो दंथ'यो
अ होमब्ला नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो जेनेबा फालांगिनि सायाव नोंथांजों से सावरायनायदोंमोन आरो
औ दे ओ दे सावरायनो हागोन
औ फालांगि होनोब्लाथ' जोंथ' बिजनेस बेफोरबायदि फालांगि मावनायफोरखौ बुजियो हायो नोङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दा जेनेबा जोंनि ओनसोलावथ' गोबां फालांगि ओंखारबाय जोंनि जेनेबा जायगाया बेबायदि ओनसोलफोराव नङा होमबा
उम उम
फालांगि जेनेबा दानि जुगावथ' जेनेबा बांसिन सुबुङानो फालांगिनि सायावसो सोनारखायो
औ
जेनेबा साख्रिखौथ' बयबो मोनजोबखाया नङा होमबा नोंथां बयबो जेनेबा आबाद बेबायदि फालांगि जेनेबा बिजनेस बेबायदि खालामनासो जेनेबा न'खरफोरखौ सालायदों बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां दा ओरैनो नोंथाङा फालांगिनि सायाव मा बुंनो माबोरै फोरमायो एसे नोंथाङा जि गोसोआव जि फैयो बेखौनो एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा
जोंनि साइडआवथ' बेफार फालांगि होनबाथाय एथबां मानि सोलियो आरोना खाथियावहाय ओ माबा हाथाय बाजार बारा गैया नालाय
खिनि मिथिखौ
औ जि मिथिनायखिनिखौ फोरमायगोन आङो ओं मा गासैबो मावाबाबो खायसे खायसेया मावो आरोना बिदिनो जोंनावहाय फालांगि सोलियो होनबा गयनि बेफार बाहेरनिफ्राय माने एसे माने गुबुन जायगानिफ्राय लांफैयो आरो ना जोंनि जायगायावहाय उम गय गय बिराद जोंनि जायगायावहाय बेलेग खेथिया बारा जाया गय बयनिबो न'खराव गय दं आरोना गयखौ बयबो लांफैयो
औ
ओमफ्राय मा मोनसेया जाहैबाय गोरान खेथि मावो जेरै थरमुस थरमुस मावो ओमफ्राय बानलु जुखामखौ जोंनि जायगायाव मावनाय जाया बानलु मावो ओमफ्राय तरमुसखौ मावो आरो बेफोरनि फालांगि दङ ओमफ्राय माखासे बिदिनो फिसा फेनला न'खराव नारें नारें फिथाय बयनिबो न'खराव थायोना बेफोरखौ लाङो आरो हाथाय बा बाजाराव ओमफ्राय माखासे खाय औ खायसे खायसे मैगं थाइगं गायो बेफोरखौ लाङो आरो
जेनेबा टाउन सोहोराव लाबाथाय जोबोद दाम जायो गामि बेफोरखौ मोननाय जाया खम बेसेन बेयाव‌ मोना टाउनाव गामियावसो जेनेबा न'फोरावखा लायनायालाय जेनेबा गाव गावनि बारि खोनादोंना नोंथां बेबादिनो जेनेबा फालांगियाथ' जोंनि जोंनि जायगायाव जेनेबा औवाफोरनि फालांगि बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां ओमफ्राय जेनेबा बेबायदिनो फख्रि फख्रिफोर फिनानै नानि नाफोर खौबो फानो जेनेबा बेबायदि बिदिनो गयबो जोंनियावथ' गय बारा जाया बेनोसै खोनादोंना नोंथां
औ नोंनियानो माबा माबि दावराव खोना फैबाय थादों आवास जादों
औ
खोनादोंना नोंथां
खालामनाया जेनेबा ओरैनो जोंनि बिजनेस बेबायदिखौ बुजिखायो जेनेबा जोङो जेनेबा बेबायदि खामानि मावो खायसे जा
औ औ
खोनादोंना
खोनादों ओं खोनादों औ खोनादों
बेबायदिनो जेनेबा औ बेबायदिनो जेनेबा ओरैनो नोंथां लाङा जेनेबा मा मा फालांगि मावो नोंथाङा ओरैनो जेनेबा नोंथांलाहा
जोंहानि न'वाव आरोना जों जोंनि न'वावहाय बांसिन बांसिन मावनाय जायो होमबा जों गयखौहाय बेलेगनो हरो आरो ओमफ्राय बानलु बानलुखोबा जा बां बांसिन मावो ओमफ्राय बेलेग खेथि जोंहा बारा मावनाय जाया बानलु बेखौ मावो आरो बानलुनि फालांगि खालामो जोंहा
औ
इनिफ्राय माइ गायो
बानलुथ' बानलुआव जेनेबा बेसेबांसो प्रफिट थायो नोंथां लाहा फालांगि खालामनानै जेनेबा ओरैनो
बोसोरावहाय थायो बिदिनो फिफ्टि सिक्सटि बिदि थायो
जेनेबा गायनायफोराव बेसांसो थाङो ओरैनो जेनेबा
गायनायनि खरसाखौ आं हिसाब लानाय जायाखै गायनायाव बिदिनो हाजिरा साजिरा जा बारा लगायनाया ल लाया न'वावनो मानसि बुरजा नालाय
जेनेबा जै जेनेबा' मावफायो नङा होमबा
औ औ
खोनादों ना नोंथां
ओं खोनादों
औ बेबायदिनो जेनेबा जोंनि फालांगि मावबा जेनेबा जोंबो नखरावबो मोनजाबाय जेनेबा गुबुन जेनेबा गुबुननोबो बेबादि फालांगि मावनायनि
नि आबाद जेनबा दा जेनेबा आ मावनो हायो नङा ओमबा नोंथां
औ औ
खोनादों खोनादों
बेबादिनो जों फालांगिनि